औ। खोनादों ना?
औ।
औ औ दे बिदिब्ला जोंहा दिनै दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायदिनि
औ रायज्लायजागोन नोंथाङा सिगांग्रो बुंग्रोदो।
औ जोंहा दावबायनाय होनोब्लाथ' बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनायबा बेरायनो थांनायखौ जोङो बुंनो हायो। दाल दावबायनाया जोंनि देहानि एबा गोस सोनि मेलेमनि गासैनिबो थाखाय जोङो मोज होननानै बुंनो नांगोन। मानो होनोब्ला जोङो दावबायोब्ला जों जोंनि गोसोखौ मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगा नुनायजों लोगोसे जों जोंनि गोसोनि साननाय हनाय आरो। गासैबो बिथिङावनो माने जोङो एसेबाबो जौगालु मोनो एसेबाबो माने गुबुन जायगायाव माबायदि आरो जोंनि जायगायाव माबायदि बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो गुबुन जायगायाव बेसेबां जौगानानै दङ बेखौ जों मिथिनानै। जों जोंनि जायगायावबो जों सोलायनायखौ लाबोनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों। ओ औ नंगौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो मालाबा समाव जोङो बायदि खामानि दामानिजों जोङो गफबनानै थायो। बा गोबां माने ओ बेस्थ जानानै थायो गोबां खामानिफ्रा मुखुब जानानै थायो अब्ला जों जोंनि ओ साननाय हनाय आरो देहाया माने। माने सानै सानै सानैनो माने जों आगोर मोना जायो अब्ला जोङो दावबायनानै होयोब्ला बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोब्ला जों जोंनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो जों जोंनि। देहाखौ मोजां मोनो। नि थाखायनो जों माने दावबायनायखौ गोनां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो आरो बिनिनो आं मोनसे। ओ बिदिन्थि लाबोनो हायो जोङो जेब्ला नैरोजा नैजिबायाव जोङो शिलंआव। बा मेघालयआव दावबायनो थांदोंमोन अब्ला आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन बेयाव दावबायनो थांनायाव माने नुनो मोनोदि ओ बिनि मिथिंगानि समायना महर आरो बेयावदि दङ गोबां माने। हाजो हाला आरो दै बाज्रुमफोरबो जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिसोर बिसोरनि सुबुंफोरा माबायदि बेफोरखौ मिथिनो मोनदों दावबायनायनि गेजेरजों। आरो बेयावहाय बिनि बोथोरा माबायदि बेखौबो जोङो मिथिनो मोनदों दावबायनायनि गेजेरजों जेब्ला जोङो दावबायो अब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि ओ बै जायगायाव जों जि जायगायाव दावबायहै दों अब्ला बे जायगानि बोथोर आरो थासारि बिनि सुबुंफोरा माबायदि जोङो बेखौ मिथिनो हायो आरो जोङो। बेजों लोगोसे। मोननो हादोंदि ओजों जोंनि माने। जेब्ला।
औ
माबा मोनसे माने गोसोफोरा गोलोर मोनोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों स्रां मोननो हायो आरो गोसोखौ गोजोन मोनो जोङो जेब्ला दावबायो अब्ला जोङो बेनि गेजेरजों जोङो मिथि मोननो हायो शिलंआव दावबायनायाव गोबां रो खोमनि मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोनदों बेयाव बेनि था थागिबि बा था गुबै सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि दावबाय दावबायारिफोरा बेयाव दावबायफैनायखौ जोङो। नुनो मोनदों जेरै जोंनि आसामनि सुबुंफोरानो गोबां थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आसामनि सुबुं बर' असमिया बेंगलि गासैबो सुबुंफोरखौ बे मेघालया बा शिलंआव जोङो दावबायहैनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बै जायगानि सुबुंफोरा माबायदि जायो लोङो बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनदों बिसोर बै ओनसोलनि। जानाय होनोब्ला। जोङो। बुंनो हायोदि बिसोरो बांसिन ओ बेदर हारिफोरखौ बिसोरो रुनानै संनानै जायो बिसोरो बांद्राय थाव बाहाया बिसोरो जेरै अमा बेदर मोसौ बेदर बायदि बाय दि बेदरफोरखौ बिसोरो रुनानै जायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो गोथां बिलाइ बायदिफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। बिसोरो। ओ जोंनि आसामनि सुबुंफोरा जेरै बेदर हारि फोरखौ थावजों एवखां सावखां सावनानै जायो संनानै जायो। बेबायदि खालामालासिनो बिसोरो। बै बेदर हारिफोरखौ बिसोरो रुनानै जानाय बायदिफोरखौ जोङो नुदों आरो बैयाव दावबायहैनायनि गेजेर जों जोङो। मिथिनो मोनबायदि माने ओ बिसोरनि थांना थानायनि गुबै राहायानो जाबाय ओ जोंनि ओ टुरिस्ट मानो होनोब्ला जोङो बे जायगाया दावबायनायनि मोनसे जायगा होननानै बुंब्ला बो जोङो खहा जानाय नङा मानो होनोब्ला बै जायगायाव सुबुंफोरा आबाद बायदिफोर मावनानै जानो हानाया जोबोर गोब्राब बेनिखायनो दावबायारिफोरा थांनानै बैयाव। बायदि मुवा बेसाद बायनानै। जानाय बेफोरनि गेजेरजों बिसोरनि रां खान्थिफोरा जौगायो आरो बिसोरो बिसोर बिसोरो माने गोबां खस्थयैै जों गाहाय जायगानिफ्राय बिसोरो मुवा बेसादफोरखौ लांनो गोनां जायो बेनिखायनो बै जायगायाव माने मुवा बेसादनि बेसेना एसेब्लाबो जोंनि आसामनि साय एसेबाबो गोजौसिनाव दङ बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेयाव गुसु जायगाखाय बै जायगायाव ओ गुदुं गुदुं साहा आरो जुखाम सा सावनाय बायदिफोर लामा लामा फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय आबाद मावोब्लाबो हाजो हाजो खौनो हाजोखौनो बा हाजोआवनो सरख्लायनायाव बिसोरो खदालजों जावनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो आङो दावबायनि सोमोन्दै एसे बुंफोररबाय नोंथां नोंथांआबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा?
औ ओ नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि दावबायनायनि सोमोन्दै बुंबाय बियो नंगौ गोसोखौ गोजोन होनाय माबा मोनसे गोदान सुलुं मिथिनो खाबु थानाय ओ द थाङा जा माबायदि शिलंआव थांनायनि खोथा बुंदों आं बेहाय थांफेरनाय जायाखै आं नोंथांनिफ्राय खोनानानै बैयाव थांनो गोसो जाबाय आं आसा खालामो माब्लाबा समावहाय नोंथांजों जोंनो नङाब्ला गुबुन लोगोफोरजों आं बे शि सिलङावहाय सानसे बेरायहैगोनखौ आङो गावनिफ्रायनो मिजिं थिनानै थानाय जाबाय दायो आङो मोन औ औ नंगौ आङो बिब्दिनो बुंनो हायो आंनि दावबायनायफोरनि गेजेरावहाय भैरभकुन्द होननाय जायगायाव बेरायनायनि सोमोन्दै अब्ला आङो बिनि सोमोन्दै नों नोंथांनो आंनि बेरायनायाव बा दावबायनायाव मोनबोनाय माखासे रोंमोनथायाइफोर खौ फोरमायनो लादों ओ बेवहायो भैरबकुन्द भैराबकुन्दसिम थांनो थाखाय जोङो मा खालामनो ओ माखासे राहाफोर दङ जेरैहाय बेहाय थांनोब्ला
औ
बाइक, स्कुटि बा गारि लानानै जोङो गोरलैयैनो थांनो हायो बिनि थांनाय लामायाबो जोबोर मोजां जेबो बेले बेजे ओ फाख्खानि लामा दंखायो ओ बैहाययो थाङोब ब्ला जोङो नुनो मोनो माखासे समायना हाजो बेजों लोगोसे बेवहायो मोननै दैसा दैमा मोननै दैमाया गुबुन गुबुन खर'निफ्राय फैनानै गेजेर ससेनिफ्राय बान्दोआववो जमा जाफैनानै लास्टिं जाय दोंसे लामा जानानै बिसोरो दैया बोहैलाङो
औ
जायखौ नायनानै जोंनि गोसोआ माबा मोनसे जोबोर गोजोननायखौ लानो हायो हायो
उम
आरो बिनि दैया ओरैबायदि गुसु मोजां जेरावहाय गोलोम बोथोराव थाङोब्ला बा गरम समाव थाङोब्ला दुगै नानै जोङो माबा मोनसे गोजोननायखौ लानो हायो ओ सान स्रिनायखौबो जोङो सोलोंनो हायो जाय सानस्रि स्रिनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोनसे मुलि बायदि ना मोनसे एक्सारसाइस महरै जों बेखौहाय लानो हायो ओ ओ बेवहायो मोनसे गोसो बोनो हानाय नुथायानो जाहैबाय बिफां लाइ फांजों बुंफबनाय हाजोनि गेजेराव हा खुर खानानै गुफुर गुवार जोबोद गुवार गोजौ हाजो खुरखानाय गुफुरहा नुजानानै दङ बेखौ बेजोंबो ओ सोमखोर मिथिंगानि गेजेराव बेबायदि हा गुफुर नुजानानै थानायनि थाखाय गोसो खौ रंजा जाखां होनाय माबा मोनसे मुहि होनो हानाय बिहायो गोहो दङ बै भैरबकुन्द जायगा जायगायावहाइ बिबदिनो ओ बै जायगायाव हाबनो थाखाय हाबनायनि माखासे नाम एबा एन्ट्रि फिस खालामनांगौ। जायो औ दा बेवहायो जानाय लोंनायनि गोबां सुबिदाबो मोनो ओ बुंनो थाङो ब्ला ओ ओ हाथाय बाजाराव मोननाय चिप्स पेकेट चकलेट बेजों लोगोसे ओ बेदर हांनाय जेरै दाउ अमा हांनाय बो मोनो बेनिफ्राय आरो जाग्रा बुस्तु थु जेरैहाय फिथा फोरबो गोबौजोंहाय मोननाय जायो आरो बेवहायो अरुणाचलनि कमला बेखौबो मोननाय जायो। जायो जायखौहाय जानानै जोङो ओ मि मिथिंगानि समायना नुथायखौ लानायजों लोगोसे जानाय लोंनायावबो मोनसे गोजोननाय लानो हायो अब्ला आंनि बुंनाया बेखिनियावनो आङो दोन ओ नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायनानै मोजां मोनबाय जाथबाय
आंबो औ बेखौनो खोनानानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय नोंथांनि बुंनाया ओ सैथो। बिदिब्ला जोंहा दिनैनि
औ जागोन जागोन।